खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ गोजोन फुंबिलिनि गाहामाव लायना थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो फुबिलिनि गाहामलायनाय थाबाय।
औ नोंथां। जों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन। ओ नोंथांआ जेसेबांखि हायो एसे हेफाब होलायदो।
औ नोंथां जागोन नोंथां।
ओ बे आयदायानो जाहैबाय ओ सासे फोरोंगिरि आरोना नोंथां।
औ नोंथां फोरोंगिरि ना औ औ औ
सासे फोरोंगिरि जायखौ जोङो।ओ गंफ्रोमबो फरायसालि एबा फरायसालिमा जों फरायसालिमा एबा फरायसालिनिखौल' जों फोरोंगिरि होनना नङा होमब्ला नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ जों हमनानै ला जोंखौ माबा मोनसे ओ रोंगौथि थाखानाय मानसिया जोंखौ माबा मोनसे फोरोंबा जों बेखौबो फोरोंगिरि होननाय जायो नङा होनब्ला नोंथां।
अ नंगौ नोंथां नंगौ
औ सासे फोरोंगिरि होननानै बुङोब्ला दा जोङो फरायसालिनिफ्राय नायोब्लाथ' जोङो गिबियावनो जोङो उन्दै गथ'फोरखौ फरायनो थाखाय जोङो अंगनबादि अंगनबादि बियाव हगारनाय ज नङा होनब्ला नोंथां औ औ बेखौ बेयावबोथ' बेबादिनो सासे फोरों सासे फोरोंगिरि थायो गंसे गामियाव नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
ओ बेबादिनो अंगनबादि जोबखांना जोङो मोनो गुदि फरायसालि नङा हब्ला एबा गिबि फरायसालि औ जेब्ला जुदि फरायसालियाव थाङो अब्ला जोङो थाखो सेनिफ्राय थाखो बायालागै फरायनो मोनो नङा हब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
बिदिनो बेयावबो जोङो फोरोंगिरि फोरोंगिरि मोननाय जायो जाय जायखौ जोङो सोरखारि फोरोंगिरिनि नङा होनब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
बेबादिनो सासे फोरोंगिरि जायखौ जोङो गंफ्रोमबो फरायसालियाव नुनो मोननाय जायो आरो जायखौ जायखौ जोङो माने फोरोंगुरु एबा फोरोंगिरि होननानै मानिनाय जायो बेखौ जों गंफ्रोमबो स्कुलाव मोननाय जायोबा नुनानै थां नुनो मोननाय जायो
थारैनो
जोङो बेबायदिनो गुदि फरायसालिखौ बारबा जोङो ओ गेजेर फरायसालि मोनलायगोन नोंथाङा औ अ अब्ला जोङो ओ फोरोंगिरि जाय जाय फोरोंगिरिया गु ओ गेजेर फरायसालियाव फोरोंगोन बे ओ गुदि फरायसालिनि एसे आलादा जायो नङा होनोमबा नोंथां औ एसे आलादा बेबायाददिनो सिखायनो गोनां जायो नालाय बेनिखायनो एसे आलादा जायो बेनि उनाव जोङो मोनगोन गोजौ फरायसालि दा
नंगौ नोंथां ओरैनो
थसालियावबो फोरोंगिरिखौ नुनाय नुनो मोननाय जायो नाथाय जोङो एसे आलादा नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां मानो होनब्ला ओ गेजेर फरायसालि ओ गुदि फरायसालि गोजौ फरायसालि बेफोरनि फरायसाफोर एबा ओ बेफोरनि बिजाबा एसे आलदा आलदा जायो नालाय बे बेखायनो ओ जेब्ला जोङो ओ जेब्ला जोङो जेसेबांखि गोजौ थाखोआव थांगोन अब्ला अब्ला जोङो एसे गिदिर एबा गोरों फोरोंगिरिखौ मोननो थाङो आर ना नोंथां
नंगौ नोंथां ओरैनो
बेबायदिनो जोङो गोजौ फरायसालि फरायखांबा जोङो जौसिन फरायसालि मोननाय नङा होनब्लाानोंथां अब्ला जोङो अब्ला जोङो नुनो मोनलायगोन एबा ओ बुजिलायगोन जे बे फोरोंगिरिया ओ जे ओ मा होनगोन बेखौ गुदि फरायसालि एबा गोजौ फरायसालि बेफोरनिसै एसे आलादासिन आरो दा नोंथां
नंगौ नोंथौ नंगौ
औ बेबादिनो ओ फराय ओ फरायसालिफोराव जों गासै फरायसालियावनो जोङो सोरखारि फरायसालियानो जाहैबा बेबादिनो गावबा गाव बेबायदिनो खुलिनाय जायखौ जोङो प्राइभेट स्कुल होननानै बुंनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां औ बे प्राइभेट स्कुलाव बो जोङो फोरोंगिरिखौ नुनो मोननाय जायो नाथाय बे प्राइभेट फरायसालिनि ओ फोरोंगिरिफोरा सोरखारि फोरोंगिरि नङा आरोना नोंथां औ बेबायदिनो जोङो थेवब्लाबो जों बेफोर बेसोरखौ जायबा स्कुल एबा फरायसालियाव जोङो जोंखौ जोंखौ ओ फोरोंगुरुआ फोरोङो बेखौनो जोङो फोरोंगिरि होननानै बुंनाय जायो आरो ना नोंथां
नोंगौ नोंथां
बेबादिनो ओ जोङोथ' बेबादिनो जोंनि गामि ओनसोलफोरावथ' बेबादिनो गोबां ओ बेबायदिनो गोबां लेंगुवेजनिथ' नुनो मोननाय जाया नाथाय बर' आरो हा ओ असमिया बेबायदि ओ रावनि फोरोंगिरिखौ मोननो थांनाय जायो आरो ना नोंथां माने औ बेबायदिनो फोरोंगिरिखौथ' जोङो ओ गांसे बिजाबाव सासे फोरोंगिरि माने जेरै हमनानै ला ओ बड' ओ जाय खौ जोङो बर' बिमानि राव होननानै बुंनाय जायो जायखौ जोङो बड' साबजेक्ट होननानै बुंनाय जायो बेयाव औ बेयाव बेलेग फोरोंगिरि इंराजि साबजेक्टआव बेलेग फोरोंगिरि ओ बेबायदिनो गुबुन गुबुन साबजेक्टआव गुबुन गुबुन फोरोंगिरिखौ जोङो मोननाय जायो आरो ना नोंथां औ ओ बेबादिनो जोङो गुबुन गुबुन साब गुबुन गुबुन आयदायाव गुबुन गुबुन फोरोंगिरि मोननाय जायो आरो जोङो ओ बेखौ नुनाय जायो जे जोंनि फरायसालि एबा फरायसालिफोरखौ जोङो असमिया राव आरो ओ बर' राव बे मोननै रावाव नुनाय जायो आरो ना नोंथां
नंगौ नोंथां
अब्ला अब्ला जोंनि बर' बर' फरायसालियाव जोङो बर' फोरोंगिरिखौ नुनो मोननाय जायो आरो ओ असमिया एबा अखमिया ओ बे फरायसालिफोराव एबा अखमिया रावनि ओ अखमिया रावनि थाखो फोराव जोङो ओ अखमिया ओ फोरोंगिरि नुनाय जायो आरो ना नोंथां
नंगौ नोंथां
ओ बेबायदिनो जोङो आलदा आलदा जोबोर गो जोबोर गुबुन गुबुन ओ गुबुन गुबुन जायगायावबो जोंनि जायगायावबो बेबायदिनो गासैबो फरायसालियाव फरायसालि फरायसालिमा बेफोरबायदिनो जोङो फोरोंगिरिखौ नुनो मोननाय जायो आरो ना नोंथां
नंगौ नंथां
ा फोरोंगिरि जानो थाखाय माबायदि फरायलांनानै मा मा फरायनानै फोरोंगिरि जा जानो हायो बेफोरखौ एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
औ नंगौ नोंथां फोरों औ फोरों रि होनोब्ला थ' जोङो गासै बेबो ओ मा फोरोंनाय जाय उम गावनि जा गुन थानाय गाव फोरोंगिरि होनना बुङो नङा होनब्ला नोंथां जेरैहाय नोङो औ गेलेनायावनो जा मोसानाय रोजाब नाय फरायनाय बिदि गासैयावबो फोरोंगिरि थायोमोनब्ला
औ नंगौ नोंथां
गुरु फोरोंगुरु बिदिहाय बुंनाय जायो बे फोरों गिरि होनोब्ला जोङो जेनेबा मोसानायखौ लायोबा मोसानाय थानायनि गुरु गुरु थायो फोरोंगुरु जाय जोंखौ सोलोङो जायहा रोंगथि निजा रोंगथि दं बेखौ फोरोङो बेखौनो जों फोरोंगिरि होनो नङा होनब्ला बेयो मोसानायनि फोरोंगिरि जाहैबाय गेलेनायावनो जोलुर गेलेनाय बिदेहायफोरावबो जोलुर गेलेनाय जायो जायहा गावबा गाव रोंगथि दं बेफोरखौबो जोलुर गेलेनायनि फोरोंगिरि बुंबाय बिदिहाय आरो जाय फोरोङो बेखौनो फोरोंगिरि नङा होनबा नोंथां जायहानि गाव हारसिं गुन थानानै फोरोंनाय बेखौ फोरोंगुरु बिदिहाय फरायसालिनि सायाव बुङोब्ला फरायसालियाथ' जोंना ओ गुदि अंगनबादिनिफ्राय जागायनानै गोजौ गोजौसिन फरायसालि बिसिम बेवहाय फोरोंगिरिया ओ गुना आलादा आलादा नङा होमबा बियो बेनि रोंगथिया एसे बारा गोजौ उ गाहाय गाहाय थाखोनि फरायनाय फोरोंगिरिया एसे खमबो जानो हायो फोरोंगिरिया बेनि सायाव उ गेजेर फरायसालि गोजौ फरायसालि आलादा आलादा एसे रोंगथिया बारा बारा थानायखायसो जों गोजौ फरायसालिफोराव मासिक मोननाय जायो फोरोंगिरि मासिक मोननाय जायो नङा होनबा नोंथां बिदिहाय जोङो फोरोंगिरिखौ
लांदां
फोरोंगिरि फरायनोब्ला जों फोरोंगिरि होनोब्ला फरायनायनि होनोब्लाथ' जोङो फरायनायाव फोरोंगिरि बेनो फोरोंगिरि जाहैनाय नङा होमबा फरायफिननानैनो फोरोंगिरि नङा होनबा नोंथां फरायनानै गुदियाव फरायनानै गुदि फरायनानै गेजेर फरायसालि फरायनानै गोजौ फरायसालि गोजौ गेजेर आरो फोरोंसाफोर फरायनानै आरो गोजौसिन फरायनानै बिदिहाय फरायनानै जोङो मास्टार डिग्रि लानाय बेखौ बुङो बि एड बिदिहाय लानांगौ जायो दाना फोरोंगिरि फरायनो थाखाय ओम नेट बिदिहाय फरायनानै थानांगौ जायो बेनि उनाव जोङो टेट एक्जाम होनो गोनां जायो नङा होनब्ला नोंथां बे टेट एक्जाम होनानैसो दानि फरायसालिफोराव फोरोंगिरि जाहैनो हायो नङा होनबा नोंथां बे टेट एगजाम लिरनानै जायहा ओ बुरजा जौखोन्दो लानानै टेटखौ उथ्रिसार जानो हायो बेखौनो जोङो ओ सायख'नानै फोरोंगिरि हरनाय जायो नङा होनबा नोंथां गुबुन गुबुन जायगाफोराव फरायसालिफोराव फोरोंगिरि थिसन हरनाय जायो बेयो फोरोंगिरि बियो बे फरायसालिखौ बे फरायसालिनि फरायसाफोरखौ फोरोंहैनांगोन बेनो जाबाय फोरोंगुरु नङा होमबा नोंथां बेखौ जोङो औ गुबुन गुबुन रोखोम फोरों फोरोंनायाबो आयदाफोरा गुबुन गुबुन बर' एसामिस बेंगालि बिदिहाय फोरोंगिरि थायो नङा होनबा नोंथां गावबा गाव हारिनि गावबा गाव सोलोंथाइ लानानै गावबा गाव फोरोंगिरि जाहोयो नङा होनब्ला नोंथां
थारैनो नंगौ नोंथां
औ नोंथां ओम बिदिहायनो फोरोंगिरि आरो बिदिहाय जों फोरोंगिरिखौ जाहैनो हायो बेनिफ्राय फोरोंगिरि
आ दाथ' नोंथां ओ फोरोंगिरि होननानै बुङोब्ला जोङो जायखौ गावनि गुन जाय सुबुङा गावनि गुनखौ लानानै नानै गुबुननो गावनि गुनखौ ओ होयो एबा जोङो गुबुनखौ मोजां जाथों एबा आवगायलांथों होननानै बुजि बुजायनाय जायो नंगौ ना नोंथां आरो फोरोंगिरि होननानै बुङोब्लाथ' जोङो नुनो मोननाय जायो जोङो फरायसालिनि फोरोंगिरिखौनो जोङो ओ आलादायै माने ओ फोरों फरायसालिनि फोरों फोरोंगिरिखौनो जोङो फोरोंगिरि होननानै मिथिनाय जायो आरोना औ बेबायदिनो अ गोबां गोबां ओ बेस रावनो एबा गोबां आलादा आलादा आयदायावनो फोरोंगिरि गासैयावबो फोरोंगिरि खौ जों नुनो मोननाय जायो
नंगौ नोंथां
जोङो फोरोंनाय एबा फरायसालि न नङा बेबायाददिनो जोलुर गेलेनाय दामनाय देनाय मोसानाय नाय रोजाबनाय बेफोरबायदिथ' गासैयावबो फोरोंगिरि थायो औ मेदाम ओ नोंथां दाथ' जोङो थिनानै होनाय समाव जोङो फोरोंगिरिनि ओ आयदाखौ जोङो फोजोबनो हाया नङा होमब्ला नोंथां। थेवब्लाबो जोङो सानैजों जों सानैजों नोंथां आरो आंजों जेसेबांखि हायो बेखौ जोङो नाजाबाय आरो नोंथाङाबो बेखिनि आं खौ हेफाजाब होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय साबायखर हरनाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां। औ औ नों